खोनादों ना
अ अ खोनादों
आं नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयासै
हेलौ
खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय खोनाबाय
नोंथाङा फ्रि ना दायो?
फ्रियानो
बिदिब्ला नोंथांजों जोंनि जिहेथु माने गभारनमेन्ट स्कुल आरो प्राइभेट स्कुल बेनि सरखारि फरायसालि आरो प्राइभेट फरायसालिनि सायाव सुंद'यै दसे सावरायनो हागोन नामा
औ औ हागोन दे नोंथां
औ औ बिदिब्ला एसे सावरायदिनि नोंथां
औ औ
नोंथाङा बुंग्रोगोन नामा?
नोंथाङा एसे फोरमायगोरदो दे
अ जोङो ओ प्राइभेट स्कुल बा ओ प्राइभेट फरायसालि एबा ओ गभारमेन्ट स्कुल ओ मा होनोमोन बे फरायसालिनि गेजेराव माने जोङो नायोबा माने गोबां ओ फारागखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय जोंनिया आरो सानो मानसिफोरा माने ओ प्राइभेट स्कुलाव फरायबा माने मोजांसिन जायोबा ओ फरायसाफोरा माने बे प्राइभेट स्कुलाव फरायोबा माने गावनि केरियारखौ दानो हासिनो होननानै सानो आरोना जोंनि मानसिफोरा ओमफ्राय ओ गभारमेन्ट स्कुलाव फरायबा माने एसे ओ थालाङोबा माने एसे लासै जायोबा फरायनायाव एसे डाउन जायो बिदि होननानै सानो आरो मानसिफोरा बिफोरनिबो ओ गोबां जाहोन दङ होननानै आं सानो आरोना
नंगौ उम
मानो ओमबा जोङो प्राइभेट स्कुल बा ओ गभमेन्ट स्कुलनि माबायाव गेजेराव माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरोना ओ जोङो दा मोनसे प्राइभेट स्कुलखौ नायोब्ला जों माने बिसोरनो फारसेनिफ्राय माने ओ जोङो क्लास रुमनिफ्राय लानानै जेनेबा जोङो मोनसे क्लास रुमाव माने बिसिना लिमिटेड माबा थायो आरोना ओ स्टुदेन्ट थायो आरोना बांद्राय स्टुदेन्ट बिदि मोनसे क्लास मोनसे क्लासखौ जुदि बुरजा स्टुडेन्ट जायोबा बेखो बिसोरो सेक्सन हिसाबै ओ राननानै होगोन ए सेक्सनाव एसेबां ओ बिजोन बिससोन बिजोन बा थ्रिजोन मोनसेयाव बिदि ओ दजन बेबायदि माने इसोर राननानै होयो आरोना बिदियाव माने फरायनोबो मोजां जायो माने बै ओ टिचारफोरा माने ओ स्टुडेन्टफोरनि सायाव माने कनसेन्ट्रेट खालामनाय एबा माने बांसिन जेनेबा जोहा खम स्टुदेन्ट बा माने बांसिन मोजाङै नायफोरनो हायो आरोना ओ स्टुदेन्टफोरखौ अ इन सोर गोसो होदों होआखै इफोरखो माने खम स्टुदेन्टाव माने मोजांसिनै ओ नायफेरनो हायो होननानै आं सानो आरोना बेफोरनि थाखायनो एसे ओ जोंनि ओ प्राइभेट कलेज ओ प्राइभेट स्कुलफोरखौ माने बांसिन ओ दावगासिननायनि जाहोनफ्रा बेफोरबो आरोना मोनसे मोनसे ओमफ्राय जोंनि दा बेनि रुजुनायाव माने जोंनि गभ ओ गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि क्लासरुम खौ नायोब्ला जों माने मोनसेयावनो बेसेबांबा स्टुदेन्ट थागोन आरो। मोनसेयावनो माने ओ जेनेबा जेबो माबा गैया आरोना सेेकसन सेकसन जेबो गैया बे मोनसेयावनो सोरबा हाल्ला खामबाबो बेयावनो था माने सोरबा फरायबा फराय फरायाबा था बेबायदि आरोना जोंनिया आरो बिनि सायाव टिचारफोराबो माने सासे सानै बिदिल' थायो आरोना बुहुत कम थायो बिसोरना माने फुरा मोनसे साबजेक्टनि मोनसे माने साबजेक्ट वाइस बिसोरना टिचारफ्रा माने फुरा थायो आरोना। किनतु जोंनिया ओ गभमेन्ट स्कुल फोरखौ नायोबा माने ओ बुहुद टिचारानो कम आरोना फोरोंगिरिफ्रा माने बुहुत कम‌। ओ सासेयानो फोरों फोरोंबाय थागोन आरो मोनसेखो मोनसे फोरोंनाय मोनसे हाबनाय माने बेबायदि नुनो मोनो आरोना सासे सासे फोरोंगिरि दाना माने ओ मोननै मोनथाम साबजेकखौ लानाय बिदिबो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जोङो ओ दा मानसिफोरा बुङोना जेनेबा जोङो प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय स्टुदेन्टफोरखौ मोजांसिन जानाय। नुयो बा मोजांसिन ओ रिजाल्ट खालामोबा मोजांसिन केरियार दानो हायो बेबायदि होननानै ओब बुंनायनि जाहोनाव माने रिजोन दङ आरोना मानो होनबा बै ओ सासे स्टुदेन्तखौ माने प्राइभेट स्कुलाव फराय होनायनि होनाय लोगो लोगोनो माने बे न'खरनि बिमा बिफाफोरा माने बेखौ गथ'खौ ओरैबायदि जोथोन लायो माने ओ गावसोर फैसा गारनानै फरायनो होदों होननानै माने फारनिफ्राय गथ'खौ ओ फरायदोना फरायाखै जादोना जाया खै लोदोना लोङाखै अबाव थादो अबाव मादो बेबायदि माने फारसेनिफ्राय ओ जोथोन लायो आरोना गथ'खौ माने। ओम ओ दड्रेस गाननो रोंदोना रोङाखै बा स्कुलाव थां थांनायाव दोनलांनाय बा फैनायाव लाबोनाय बेबायदि माने गथ'खौ फारसेनिफ्राय जोथोन लायो आरो ओमफ्राय टिउसन होयोबा आरो बिनि प्लास बिनिया बिसोरनि स्कुलावबो मोजाङै फोरोंखायो माने आ फारसेनिफ्राय फोरोङो आरोना बिसना स्कुलाव बेबायदि टिउसन बायदि जायोना ओमफ्राय न'आवबो बिमा बिफाया गाइड खालामबाय ओमफ्राय स्कुलावबो मो जाङै गाइड खालामबाय बेबायदियावनो माने प्राइभेट स्कुलनि स्टुडेन्टफोरा मोजांसिन जायो आरोना ओमफ्राय जोङो सरकारि स्कुलनिखौ नायबाथाय आ बिमाफोरा जोंना बांसिनानो माने सरकारि स्कुलाव फरायदों होननानै बिमा बिफा माने बांद्राय गुरथ' होआ आरोना थांनो थाङा स्कुलाव बा फरायदोना फरायाखै जादो जायाखै जेबबो माने बिदि उदिस लानायखौ बांद्राय नुनो मोना आरोना साफा सानै दङ जेनेबा मागौ खिन्थु माने बांसिनानो आरोना नाइनटि पारसेन्टआनो सरकारि स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ माने बांद्राय फेमिलिसफोराव माने बांद्राय माबा गोबां होनायखौ नुनो मोना आरोना जेनेबा नायनायखौ बा गथ'फोरखौ गुरथ' होनायखौ नुनो मोना ओमफ्राय आरो बिसोना आरो स्कुलाव थांनानैबो जेनेबा न'आव गथ' आरो बिमा फिफायाबो नायला बांद्राय फरायदोना फरायाखै बिदियावनो माने गथ'फोरा एसे अलसिया जायो आरो ओमफ्राय आरो स्कुलावबो थांनानै नों ओ फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोङाबा बा स्टुदेन्टा गोसो होदोना होआखै मानो गोसो होआखै बेफोरखौ माने फोरोंगिरिफोरा नायनो नागिरा नालाय बिदियावनो माने बांसिन अलसिया जालाङोबा बांसिन माने रोंनांगौखिनियाबो माने थालाङो आरोना बेबायदियाव माने जोङो आ प्राइभे स्कुल आरो गभर्मेन्ट स्कुलनि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव माने फागथि नुजानायखौ नुनो नुनो मोनो आरोना बांसिन माने बैसोरनि आ प्राइभेटनिया मोजां रिजाल्ट खालामसिननायखौ जों बेबायदियावनो माने नुनो मोनो आरो थेवब्लाबो माने जोङो गोबां मानसिफोर बा गोबां स्टुदेन्टफोर नुनो मोनो जाय आ सरकारि स्कुलनिफ्राय फरायनानै दिनै गोबां गिदिर गिदिर मानसिबो जानो हादों बा माने लाइफआव साक्सेस जानो हादों ओ बे नङा जे प्राइभेट स्कुलावल' फरायोबा बा सासे गिदिर मानसि जानो हायोबा लाइफाव साक्सेस जानो हायो बे नङा माने फरायनायाथ' गावनि लोगोआवसो खिन्थु माने बैफोरबो माने जोंनि फरायनायाव माने गोहोम गोग्लैयो आरोना जोंहा बिमा बिफाया गाइड खालामनाय बा स्कुलाव गाइड खालामनाय बेफोर माने गोबां ओ जो सासे फरायसानि माबायाव माने लाइफाव जिउआव माने गोबां गोहोम खोख्लै ख्लैयो आरोना बेफोरनिफ्रायसो माने सासे स्टुडेन्टआ सासे फरायसाया माने मोनसे मोजां लामाथि थांनो हायो आरोना बेफोर जुदि नोङो बिमायानो नोंखौ जुदि बिमा बिफायानो जुदि नोंखौ गाइड होनो रोङाब्ला माबायदि फरायनांगौ बा फरायदोना फरायाखै एसेबो जुदि नोंखौ नायाबा नायफादेराबा जुदि गथ'फोरा माबायदि जेनेबा गथ'फोराथ' एसे माबा जायो नालाय उन्दै समाव जेनेबा फरायनो गोसो जाया बेबायदि टाइपनि जायोना ओमफ्राय बेबायदिखौ माने बिमा बिफाया बांसिन नायाबाथाय बांसिनसो गथ'फ्रा अलसिया जालाङो आरो बेबायदिनो आ बेबायदियावनो माने जोङो फारागफोरखौ नुनो मोनो बेबायदिनो दङ आरोना गोबां माने आ बिदिखायनो माने दानिया बांसिन सरकारि स्कुलखौ गारनानै माने मानसिफोरा माने प्राइभेट स्कुलाव होयो आरोना माने मोजांसिन जागोन बिदिबायदि साननानै आरोना खिन्थु बिनि गुदियाव मा दङ बेखौ मानसिफ्रा बारा साननानै नाया आरोना जुदि जों जोंनि सरकारि स्कुलफोराबो जुदि टिचारफोराबो जुदि मोजाङै जायोबा माने थांनानै ओ ओरैनो रेजिस्टारल' खामालासिनो मोजाङै क्लास खालामनानै मोजां गथ'फोरखौ नायफोरोबा गोसो होदना होआखै बा फरायनो हादोना हायाखै मानि थाखाय हायाखै बेफोरखौ माने जुदि आ फोरोंगिरिफोरा जुदि नोजोर होयोब्ला आरो मा स्टुडेन्टफोराबो मोजां जागोन स्ट्रिक खालामोबा एसे रुल फोर खालामोबा आरो बिमा बिफाबो न'आव जुदि गथ'फोरखौ नायफोर नायफोर खालामोबा माने जोंनियाबो ओ गभमेन्ट स्कुलावबो फरायनायाबो माने प्राइभेट स्कुलनि बायदिनो माने मोजां रिजाल खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो
नांगौ बिदिनो नों जेनेबा जोंनि बिमा बिफाफोरा मोजां दिथा होनो रोंनांगोन आरो ना बेनोमा नि सायावनो बांसिन सोनारो होननानै आं सा जेनेबा जोंना प्राइभेट स्कुलफोराव जुदि स्टुडेन्ट फोरा‌ एसे फरायनायफोराव खमजुरिबा बा अबेबा मोनसे आयदायाव जेनेबा फरायनो हाया हाया बायदिबा न'खराव जेनेबा फोरोंगिरिया न'खराव मोनसे खौरां दैथायहरो नंङा मा होनबा बिदि फिसाया बेफोरबायदि बेफोरबायदि आ बिदायाव एसे खम बिदि नोंङो टिउसन होयोबा होनो हागोन बेफोरबायदि खोथाफोरखौ माने फोरोंगिरिया माने दायथ' लानानै बुंहरो बेयाव नखरनि बिमा बिफाफोराबो गथ'खौ बिदिनो थाल लायो बेफोरबायदि माने जुदि सर सरकारि फरायसालिफोरावबो फोरोंगिरिफोरा मोजाङै रिक्स लानानै मोजाङै फोरोंबा बिमा बिफाफोरजों मोजांङै बिदि जगाजग खालामलायोब्ला माने सरकारि स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोराबो रोङैनि खोथा फैनाय नंङा आरो
औ औ
औ माने बुंनो थाङोब्ला सरखारि फरायसालियाव मोजां खौ नायोब्ला खम बिबांनि जेनेबा फरायसाफोरखौ एडमिसन होनाय बेफोरखौ मोजां होननानै सानो आरो जेनेबा आरो जोंङो मिथिगौ नंङा होनब्ला जि सरखारि फरायसालिफोराव जायबा फोरोंगिरिफोर मोनदों बिसोरो माने मोजां कुवालिटि मोजां माने कुवालिफाइड टिचार होननानै जोंङो बेफोरखौ सानो जेनेबा टेट एक्जाम होनानै पास जानाय बिसोरसो जेनेबा साख्रिखौ मोनो नालाय
औ
जोंङो बिसोरखौ मोजां गुन गोनां फराय फोरोंगिरि होननानै सानो नाथाय बिसोरो जुदि बिदिनो सरखारि फरायसालि जेराव फोरोंङाबाबो जोङो दरमाहाखौ मोनखायो होननानै बिदिनो फरायसाफोरखौ थाल लायालासिनो बिसोरो मा साबजेक्टआव हादों मा साबजेक्टआव हायाखै बेफोरखौ थाल लायालासिनो माने गावनि ओ सानसे थांनाय फैनाय दिनखौल' बिदि हिसाब लायोब्ला बेफोरो माने गोरोन्थि आरो जेनेबा दायथ' लानानै बे फोरोंगिरिनि आखाइयाव जिहेथु हगारना होबाय जेबोला ओ न'खरनि सिराफोरा अब्ला बिसोरनिबो मोनसे दायथ' थायो बा स्टुदेन्टखौ मोजांङै फोरोंनायनि बिस बिसोरो बे बिबानखौ मोजांङै आजावनानै लानांगौ बेखौ आंबो सानो आरो
औ नंगौ
जोंना मोनसे मोजां माबा होनोब्ला उम प्लास पयन्ट होनोब्ला जोंना सरखारि फरायसालियाव जामुं जाहोनाय नंङा होनबा बे जामुं जाहोनायफोरा मोजां आरो आंनि साननायाव जेनेबा मोजां मोजां गथ' सावस्रिनि जेनेबा देहानि नि थाखाय बबे जानाया मोजां बबे जानाया गाज्रि माने बेफोरखौ बिजिरनानै होनाय जायो बे फरायसालिफोराव बेफोरो मोजां
औ
ओमफ्राय आरो गाज्रिखौ बुंनो थांङोब्ला माने जोंनि फ्राय बिदि बर' बिदिनो स्कुलाव साननानै नायोब्ला माने ओ साफ्रोम स्टुडेन्टखौनो साफा सानैयाल' नाथाय साफ्रोम स्टुदेन्टखौनो बुंजायो माने ओ लेंगुवेजनि प्रब्लेम जायो जिहेतु इंराजि रावाव जोङो एस एसेबाबो प्रब्लेमखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ औ नंगौ
बिदिनो इंराजि रायज्लायनायफ्राव बा लिरनायफोराव फ्राय स्टुदेन्टखौनो जे सरखारि फरायसालियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ बे मोनसे लेंगुवेजावहाय प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो उनाव जेनेबा कलेज लेभेलफोराव थाङोबा दाथ' जोंना बर'नि जाबाय बारु सिगांथ' जोंना बर'नि नङामोन ना सेकेण्डारिफोर बेयाव माने हरखाब जोंना रावा सोलायहैनायाव जोंथ' गासैखौबो जेनेबा मोनसे मोननैल'सो एम आइल साबजेक्ट खौल'सो बा एडभान्स बड' फोरखौल'सो जोङो बर'नि मोनो फ्रायथ' जोंना पलिटिकेल होन जेनेबा साइन्स लाबाबो जोंना इंलिसावनो फरायनांगौ जायो नंङा बेफोराव जोंङो गोबां माने प्रब्लेम जोङो फेस खालामनांगौ गोनां जायो आरो
औ औ
जेराव मा माने जायबा मेट्रिक आनजादाव जाय ओ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादोंमोन बा मोजां पार्सेन्ट लानानै पास जानो हादोंमोन बेफोरो माने ओ हयथ' जोङो सोरखौबा फेल जानाय नुदों बा बांसिनानो जोङो थार्ड डिभिजन बेफोरबायदि पास जानायखौसो नुनो मोनो आरो बेफोर माने बे रावनि थाखायनो जोंना जेंना
औ औ बेनो आरो औ जोंनिया माने सरखारि औ मा होनदोमोन
बुंलाय नोंथां
अ जोंनिया माने